नोंथां नोंथाङा फ्रि दङ नामा?
औ नोंथां नै फ्रिनो दंथ'यो!
नोंथाङा फ्रिबा आङो मेसें बोथोराव आबाद मावनायनि सायाव रायलायनानै मोनसे ट्रपिक लाना फैनाय ।नोंथाङा सावरायनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन ओं
मेसें बोथोराव मावनाय होनोब्लाथ' मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ मेसें बोथोराव जेनेबा जोङो फोथारफोराव बिब्दिनो
जोगोनारफोरखौबो मावनाय जायो नङा होमबा नोंथां जोगोनार, खुमब्रा,, लाउ ओ बहल, जिंखा आरो लोगोसेनो जोङो- मेसें बोथोराव सबायमाबो माबानाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ सबाइनिमा-
बिब्दिनो जोङो मेसें बोथोराव जेनेबा थारुनबो गायनाय जायो खोमा ना नोंथां?
औ थारुन औ
आरो जोङो हानि सबायाइखौबो फोनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ!
औ आरो
जेनेबा मेसें बोथोराव- बिब्दिनो गरसि बायदिसिना बिब्दिबो मैगं थायो जेनेबा आबाद मावनाय जायो आरोना नोंथां औ आथिखालावथ' बेफोर मैगंफोरनि बेसेना जेनेबा- गोबां गोजौआव जानानै दङ नङा होमबा नोंथां? नोंथां आथिखालावथ' जेनेबा मैं बेफोर बहलफोरानो सेखिजि आव जेनेबा गिबि ओंखारजेनो बिब्दिनो दाइनजि गुजि जायो नङा होनबानो थां औ बिदिनो जेनेबा दाइनजि गुजि जायोमोन नालाय दायो एसे ओंखारफुनाय बयहाबो थानाय समाव जोङो बिदिनो ब्रैजि बाजिनो मोननाय जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ।
नोंथांमोननि थिं मेसें बोथोराव जेनेबा मा मा मैगं आबाद मावनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन। नामा
जोंनिथिंथ' मेसें बोथोराव बिदिनो आलु, आलुखौबो मेसें बोथोराव गायनानै बिराद बुरजा बुरजा गायो आरो जाहाथे दैज्लां बोथोराव जानो थाखाय बिदिनो माबा दैज्लां बोथोरावथ' जेबो मैगं थाइगं मोननाय जायाना बांसिन मेसें बोथोरावसो मोनजोबो बेनिखायनो आलुखौ बिराद गायनाय जायो आरो आरो कफि गायो, लाइ लाफा बेफोरखौ मेसें बोथोरावनो मोनो। जोबनाय जायो आरो आरो दुनजिया -दुन्जिया गोरलै गोरलै न'आवनो फोनायफोरा बांसिन- बांसिन मेसें बोथोराव आरो बिदिनो दुन्दियाखौथ' बिराद बायदि- बायदि बाथोन जानाय जायो नोंथां। मिथिखागौवानो
औ औ औ।
आरो बिदिनो कफिनि दामाबो बिदिनो सेरसेयावनो बाजौ द'जौ बिदि लायो आरो
बेनिफ्राय ओ जेनेबा जोङो मिस मसें बोथोरावथ' जेनेबा मथर हारिखौबो फोनाय जायोना नोंथां?
औ आरो
आरो बेसर बेसर लाइ लाफा बेनिफ्राय जेनेबा जोङो अल कफि फुल कफि बान्दा कफि बैफोर मैगंफोरखौ गायनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ बेफोरनि दामाबो बिराद बिराद आरो माबा लाफायाबो मुथासेयावनो बाजौ बिदिनो ब्रैजौ लाखायो आरो फुल कफियाबो बिदिनो द'जौ स्निजौ बिदि लायो लायो आरो सेरसेयाव बिराद दाम आरो मोना बेनिखायनो बेफोर मैगंफोरखौ गायनाया बिराद मोजां आरो दैज माबा दैज्लां बोथोरावथ' बिदिनो माइ गायखांनाय लोगो लोगो मेबा फोथाराव बिदिनो लांदां जाजोबखायो बिदिनो माइ हाखांबाथाय ओमफ्राय बेयाव जोङो बेखौ एवनानै । बेयाव बिदिनो -जोगोनार गायो जोगोनार गायबाथ' जों जोगोनार बिजौखौबो फानो। फाननो मोनो जोगोनार बिजौनि दामाबो बिरादनो आरो जोगोनार बिजौखौ फानखांनायनि उनावबो बि बेखौ फिथाइबो- थायो फिथाइखौबो फाननो मोनो आरो बे जों- जोगोनार फिथाइ आबो बिदिनो गोबाव सम दोननानै जायो । जाग्रा बस्थु आरोना बेनिखायनो जोगोनात औ उथिनानै जाग्रा बुस्थु बेफोरखौ जोङो मेसें बोथोराव गायनानै बिनि फिथाइखौ गिदिर गिदिर मोजां मोजां मोनबाय जोङो दैज्लां बोथोराव दोननानै बिदिनो मैगं गैया बिदिनो नाफोरजों मोनबाथाय नाफोरजों जानाय जायो आरोना बायदि बायदि माबाफोरजों जानाय जायो बेदरफोरजोंबो जानाय जायो आरो जोगोनारफोरखौ
लाफाखौबो लाफाफोरखौबोथ' गोबां रोखोमनि जानाय जे नङा नोंथां
औ लाफाखौबो बिदिनो बिदै होनाबो संनानै जायो सोरबा दडाइरेक रुनानैबो जायो इदिनो एसे थाव होनानैबो संनानै जायो आरो
औ औ खुमब्राखौ मा माजों जानाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
खुमब्राखौ जानाय होनबाथ' फेमास माबायानो गोथावानो जाबाय हांसो जों जानाय जायो आरो खुमब्रायाबो मेसें बोथोर बोथोरावनो मोननाय जायो आरो दानि दिनावथ' बिदि खुमब्रा खुमब्रा गुफुरफोरखौ बांसिन नुबांलानो बिराद दाम जाग्रा जाबाय दा बे
औ खुमब्रायाबो जाथोसे जेनेबा थिनानै जाजायो जाग्रा मुवा न' मैगं नङा होम्बा नोंथां
औ खुमब्रायाबो थिनानै जाजाग्रा मैगं आरो
लाइफोरखौ मा माजों जानाय जायो बिनि थावनाया माबायदि? बेनि बेसेना मा बेसेबां बेफोरखौ फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
लाइखौथ' बिदिनो अमा बेदरजोंबो जानाय जायो ओम ओमफाय बिदिनो आलुजोंबो जानाय जायो।
औ
बायदि बायदि माबाफोरजों जानाय जायो आरो आरो बे लाइनि लाइखौ बिदिनो मुथा थामसै बिदिनो ब्रैजौ बिदिफोर मोननाय जायो आरो थामजौ ब्रैजौसो
जोंनिथिंथ' जोङो लाइखौ बिदिनो मुथायाव जि राङै मोननाय जायो आरोना नोंथां जि नै जि बिब्दिनो औ जोङो जेनेबा मेसें बोथोराव
मा होनदों नोंथां मा होनदों फाथो फाथो मैगंखौथ' जों बिदिनो खारैबो जानाय जायो ओमफ्राय बिदिनो फाथोआथ' मा होनोमोनलाय माबा माबा गोथावानो जाबाय जोङो बेखौ बिदिनो फाथोखौ खानानै फोरानो फोरानबाथाय जों नारजि जायोना बे नारजियाथ' बिराद मोजां मोजांखा बेखौथ जों अमाजों जानाय जायो आरो नार्जि खौ फाथोनिफ्राय बानायनाय जायो फाथो फाथोखौ बिदिनो बोरै नारजि खालामो होनना बुङोब्ला नारजिखौ फाथोखौ- नि बिलाइखौ खानानै बेखौ सान्दुंङाव मोजां फोरानसिगोन बेखौ फोरानखांबाथाय बेयो मोजां- मोजां रानबाथाय जों बेखौ माबा बस्थायाव सोना दोनसिगोन आरो ना बेनो नारजि जासिगोन आरो आरो जानो आन्था जानो आन्था जानोबा बेखौ जोङो हरसेनि गेजेराव बिनि गोखाया खारनायनि बेखौ सोमनानै दोनसिगोन आरो आरो बेखौ अमा बेदरफोरजों जानाय जासिगोन आरो अमा बेदर मेजेमफोरजों बिराद गोथाव जायो आरो।
नारजि ओंख्रिखौ जोङो माबोरै संनाय जायो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन मानो हानो हाया जानो बिदिनो नार नारजियाव अमा बेदर होयोबा अमा बेदरखौ बिदिनो एसे एवनानै एवफ्रामनानै लायो आरो। बेबो एवफ्रामना लानानै बिदिनो खांनानै दोनथसिगोन आरोना बेखौ बेलेग जायगायाव ओमफ्राय उनाव बिदिनो सोमखानाय नारजि- खौ इदिनो माबाजों दैजों इदिनो रन्दै मालाबा सोरबा सोरबा रन्दै होयो बिदिनो रनदै खारै होनानै रूसिगोन आरो ओमफाइ इदिनो बेखौ मोजां रान थजासिम बेखौ माबा अबेयो मोजां मोनबाथाय बेखौ माबाजों सागंजों सासिगोन आरो। नङाबा सोरबा सोरबा सायो सोरबा सोरबा खोख्रिजोंनो एग्लिजोबो आरो।
औ।
ओमफ्राय बिदि खालामखांना बियो मोजां माबा गेब्लेेजोब्बाथाय बेखौ थाव इसे होनाय थाव- होनानै बिदिनो हो माबा होफिनसिगोन आरो जनो अमा बेदरजों बिदिनो नारजिजों बेफोरबायदिनो संना जायो आरो नोंथां मोना माबायदि संना जायो। जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
नोंथां जोंथिंबो बिब्दि रोखोमैनो जानाय जायो। जेनेबा नारजिखौ नारजि ओंख्रि संनो थाखाय जोङो गिबियावनो नारजि नारजिखौ हरसेनि सिगां सोमनानै दोनखानाय जायो नङा हबा नोंथां औ बिबदिनो हरसे सुखांनायनि उनाव अखानायै मोजाङै बेखौ जेनेबा सु सुस्र'नानै दै सर होनानै दोननाय जायो बेनिफ्राय जोङो गिबियावनो जेनेबा अमा बेदरजों संनो थाखाय जों अमा बेदर- बेदरखौ हाथाइनिफ्राय लाबोनानै बेखौ सुनानै साफा खालामनानै लाबाय बेनि ओमफ्राय जोङो माबाखौ नार्जि बिलाइखौ गोरान जेनेबा नारजि गोरानखौ जोङो खारदै होनानै गिबो रुग्रोना लानाय जायो नङा होमबा नोंथां। औ बिब्दिनो जोङो रुखांनानै लानानै माने बेयो मोजांहाय जाबाथाय अमा बेदरखौ जोङो ओ सारायाव एवनानै मस्ला मस्लि संख्रि थाव बानलु इदिनो एवनानै जेनेबा जों नारजि ओंख्रियाव होसननाय जायो आरोना नोंथां औ। आङो नार्जि ओंख्रि संनायनि बागै बारा मोजां मिथिया नोंथां।
बेबायदिनो सङो दे आरो जोंनि माबाया बिदिनो खारै बिराद खारै ओंख्रि जानाय जायोना।
औ औ।
खौ मा मानिफ्राय दिहुनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ खारैखौथ' जोङो जेनेबा सबाइ सबाइनि बिफांखौबो जों जेब्ला सबायाइखौ मारा होयो बै समाव जोङो सबाइनि बे सबाइखौ खाखांबाथाय जेनेबा सबाइ दंफांजोंबो बानाय नाय जायो। लोगोसे बिदिनो थालिर आथियानि दंफांजोंबो बानायनाय जायो आरो जोङो ओ
ओ मुदुफुल दंफांजोंबो बानायनाय जायो नोंथां। ओ बिब्दिब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय। जोङो बे समाव दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ दोनथ'सै दे।